हेल'
औ गोजोन फुंबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
अ नोंथां नोंथांनिसिमबो।
अ नोंथाङा दायो फ्रि दं नामा?
औ नोंथां फ्रि।
अ दा होमबा जों दिनै मोनसे आयदानि सायाव सावरायजागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां सावरायजागोन।
औ होमब्ला जों दा जोङो ओ बर'फोरनि साहा लोंनाय एसे बिनि सायाव सावरायलायनोसै नामा माबायदि माबायदि लोङोमोन। आथिखालाव माबायदि माबायदि जाबोखो।
औ अब्ला नोंथाङानो फोरमायग्रोदो।
औ ओ जेनेबा साहा लोंनाय होनबा मोनसे जोङो बे ओ बर'निल' नङा बयबो आरो बे साहाखौ लोंनाय जायो बे साहाया जाबाय मोनसे लोंग्रा लोंग्रा आरो लोंग्रा आरो ना ओ थिग बेबायदिनो ओम गोदोनिफ्रायनो माने साहा लोंनाय हुदाया जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव ओ सोलिबोगासिनो आरो सिगां समनिफ्रायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ थि बेबायदिनो साहा होननानै बुङोब्ला जों साहाखौ माबोरै बानायो गिबियावनो आं फोरमायग्रोसै ओ जेनेबा साहाखौ जोङो मा खालामो साहाया मोननै रोखोमनि थायो गाइखेर साहा आरो मा थायो लाल साहा। बेखौ मा खालामो जोङो साहाखौ जोङो दै लाबाय दैयाव मा होयो बाय सा ओ साफाद होबाय सा फादजों लोगोसे साहा बिलाइ होनानै सेनि बा संख्रि होनानै लोङो आरो लोंनाय खौ जों नुुबोयो आरो सिगांनिफ्रायनो दा बेजों लोगोसे मा जायो
ओ सोरबा सोरबा मेथाइ जाबाय बिदिनो फिथा सौरायाइ बेफोरबायदिखौ संनानै जानायखौ जों नुबाय आरो ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ उम नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ जेनबा सा खौ मा माबायदि समाव लोंनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन नों होननाय बादिनो साहाया जेनबा जोंनि मोनसे एंगारहायै माने थाफानाय माने जानाय लोंनाय मुवा था बिदि आरोना नोंथां। जेरै बयबो लोङो साहाखौ। फोरमायखाबाय जेरै लाल साहा ओमफाय गायखेर साहा। लाल साहा होननानै बा माने बियो जेबो देहानि थाखाय जाया आरोना माने देहाखौ माने स्रां खालामो होननानै आं सानो। जोंनि जायगायावहाय लाल साखौहाय जेनेबा नोंथां होननाय बायदि
जेरै। जेनेबा ला साहाखौहाय दै फुदुंगोरगोन बेनिफ्राय
औ।
साहा पाति जेखौहाय जों सोरबा खायफा खायफा बायो आरो गाबागाव न'आवहाय साफादनि लाइफां जेनेबा बिफां गायनानै गाव गावनो बानायनाय जेनेबा लायो बेखौहाय माने होगोन आरो ना एसे होगोन लाल साहायाव एसेबां साहा फाथिखौ। एसेल होनांगौ बेजों लोगोसे टेस्ट
बिलायखौ होनाय जायो। खायफा संख्रिखौ होयो सोरबा होआ मानो होनबा संख्रिजों सिनिजों लगायनानै नानै संनायखौहाय सोरबा फुदुंनायखौ सोरबाबा लोंनो मोना आरो बेनि
औ।
अब्ला बेखौ जायो आरोना।
औ।
सिनि गैयालाबानो संख्रिनि साहाखौ लोंनाय जायो। संख्रिनि साहायाबो मा देहानि था खाय मोजां जायो। माने सुगार खम माने सुगार गैयै जागोन आरोना बियो।
औ।
गाव‌ गाबागावनो गायखेरनि साहाखौ फुदुंना लोंनाय जायो आरो। गायखेर साहाखौ सोरबा फुङाव लोङो सोरबा बेलासि सियाव लोङो आरोना उदै खालियाव लोङोबा गेसटिक जायो होनानै बांसिन बेलासियाव
औ। औ।
मानो होनबा गाइखेरा एसा बुरजाबासो गोथाव जायो आरोना। नंगौ बेबायदिनो तेसपात बिलाइखौ होनाय जागोन। बेनिफ्राय साहाया होमबा रेडि जागोन आरो ना। बेबायदिनो साहाजों जोंनि जायगायावबो नोंथां होननाय बायदिनो फिथा लारु बेफोरखौहाय बर'फोरा बांसिन बानायनानै जायो। दा एसे सोलायनायखौ नुनो मोनबाय समनि आंखालनि थाखै जेनेबा फिथा लारु जानायनि सोलाय हाथायाव मोननाय बिस्किटखौ जानाय जायो। बेजों लोगोसे
औ
बायदिसिना बिस्किटजों लोगोसे सोरबा सोरबा ओरैनोबो लोङो सोरबा बिस्कुटखौ जायो आरो ना बुंनो थाङोब्ला साहा लोंनाया मोनसे हुदा। हुदा आरो बेनो जेरै सोरबा माने लोंना नै माने लोङाबानो थानो हाया बेफोरबादि खोथाखौ बुङो आरोना माने साहा लोंबासो देहाखौ स्रां मोनो बेफोरबायदि खोथाखौ गोबां सुबुंफ्रानो फोरमायो आरो माने साहा लोंबासो दिनैनि फुंबिलिया माने मोजां जाबाय बेफोरबायदि खोथायाबो ओंखार ओंखारो सोरनिबा सोरनिबा खुगायाव दा साहा लोंनाया बुंनो थाङोब्ला मोजां होननांगौ ना गाज्रि होननांगौ बांद्राय सिनि होनानै लोङोबा देहानि थाखाय गाज्रि आरो ना। मानो होनोबा उदै खालियावहाय साहाखौ लोङोब्ला देहाया माने एसे प्रब्लेम जायो। सेनि गोनां साहाफोरा माने जोंनि देहानि थाखाय लिभारनि थाखाय एसे प्र ब्लेम जायो आरो बाट अब्लाबो बयबो लोंनायखौ आं मोननो हायो आरोना नोंथां। अब्ला नोंथाङाबो आरोबाव एसे फोरमायबावदो नामा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां ओ ओ नोंथाङा जा बुंलांबाय गासैबो थारैनो सैथो ओ दा साहा लोंनाय होनना बुङोब्ला बांसिन मानसिफ्रानो मा खालामो न'खर न'खराव सिखारग्रोमोना साहाखौ लोंग्रोनाय जायो जेबो जागोरालासिनो मा खालामो साखौसो फुङाव लोंगोरो आरो जेनेबा एसे बिस्कुट बा मेथाय लानानै आथिखालावबो लोङो आरो बे नेमानो आथिखालावबो दासिमबो दङ आरो थिग बेबायदिनो खामानि मावनाय समफ्रावबो मा खालामो ओ जेनेबा सानसे खामानि मावनाय हिसाबै मावनाय जागोन हिसाबै गेजेर ससेयाव मा जायो खामानि मावनानै दसे मेंनायखौ मेंगा होनो थाखाय दसे जिरायनाय हिसाबै बे साखौ लोंनो लाबोनाय जायो आरो ओ आथिखालावबो जों बे सा लोंनायखौ बेबायदिनो खामानि मावनाय दांनायफ्रावबो होनायखौ जों नुसै आरो जेरै हाबा। हाबा हुखाफ्रावबो जों मा खालामो आलासि हि बरायनाय हिसाबै मा खालामो जों साखौसो गिबियाव होग्रो आरो डाइरेक्ट जों मा खालामहोगोरा ओंखाम ओंखामफोर जाहोगोरा आरो साखौसो लोंहोगोरगोन दसे रे लाखोनानै बिनि उनावसो मा खालामो जानाय लोंनायनि ओंखामनि बेबस्थाखौ खालामो आरो थिग बेबाय बिदिनो सोरनिबा नखराव आलासि फैयोबा मा खालामो जोङो ओ बेबायदि साहाजोंसो जोङो आलासिखौ ओ रायलायग्रोनाय जायो आरो आलासिजों। लोगोसेनो जों आ सा साजों गोबां रां आरजिनायखौबो जों नुनो मोनबाय आरो ओ सिगां समाव मा जाहैबाय बेफोरबायदि बांद्राय एसिग्राब सानि गला होनायखौ नुवामोन आथिखा खालाव खिन्थु सब जायगायावनो ओ सानि गला होनानै रां खामायनायखौबो जों गोबां नुनो मोनसै आरो सासे सा गलाया गोबां रां खामाय आरो जेरै।
औ।
खापसे सायावनो दस थाखा गाइखेर साबा लाल साबा थाइबा बेफोरबायदि लानायखौ जों आरो थिग बेबायदिनो ओ जेरै रेलवे स्टेसन दुखान रेलवे स्टेसन हाथाय बाजार बेफोराव जों मा खालामो ओ सोरबा सुबुङा ओ सा लोंग्रा सुबुङा लोंनो लुबैयोब्ला फुं फुङाव मोनहैयोब्ला मा खालामो बेयाव जों रां होनानै बायनानै लोंनायखौ जों नुसै आरो। थिग बेबायदिनो सासे सुबुङा होनानैबो गोबां रां खामायनाय खौ जों नुसै आरो ओ नोंथांमोननि ओन्सोलाव ओ सानि गला होनायखौ नुुगोना नुवाखै नों नोंथाङा?
औ।
बिदिनो जेराव जेनेबा फाननाय लानाय मोजां आरो ना खायफा खायफा दखानफ्रावथ' मा बेफार फालांगि स्टेलैनो बेबो साहा गलायाबो मोनसे मोजां खामानि। जायनि जाहै माने बयबो लोङो आरो जाय गलायावहाय लोंनानै मोजां मोनो बे गलायाव बयबो हाबो आरोना नोंथां। बेबायदिनो फैनोसै टाइमबा बाजार खालामनाय